हेलौ'
हेलौ' नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
मा खालामदो
दं नोंथां ओरैनो नोंथाङा
अ' आंबो दोङो ओरैनो ओरै हा
औ औ
नेटनि एसे प्रब्लेम खोना नोंथां बारा मोजां खोनायाखै। मा होनदों
जानो हागौ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां।
अ' नोंथां ओंखाम जा जाथ'आखौनो अ' नै हेल' खोनादोना
औ खोनादों नोंथां खोनादो।
अ'
नोंथांआ दा ब'हा दं
आ नोंथां न'आवनो दंथ' र' नोंथाङालाय?
आङो तामुलपुरथिं दोंफैयो र' नोंथां।
औ बेरायनो हांदोंमोन नामा।
बेरायनो माने माने आङो कलेजाव फैदोंमोन बेनिफ्राय कलेजनिफ्राय एगजाम दङमोन जोंहा
औ औ।
बेनिफ्राय कलेज निफ्राय फैनानै दा। मोनसे बेलेग कलेजाव दङ आं कनफिडेन्स होननाय कलेजाव।
औ।
माने सकुला। बियो हायार सेकेण्डारि दं। बेयाव फैदोंमोन आं।
स्कुलाव एरैनो मा मा नायथावना जायागा माबाफोर दं नामा नोंथां।
दुलाराय नायथावना जायगा दङ नोंथां दंनायालाय।
बुंनो हागोन नामा जेनेबा मा मा। फोरमायनो हागोन नामा बाय मान ओरैनो मा मा दं।
अ जेरै मा होनो फिथाइ सामथाय जानायनि। ओमफ्राय बिबार। बिबार बागान। बिदिनो क्लास रुमफोराबो। दं नोंथां बहुद दं बेयाव। ओ। जाबाफोर नायनो जोबोद समायना। ओम दैबो हैनाय जरना दं। बिनिफ्राय बिदिनो। बायदिसिना बिबारफोरनि फुलि दं।
औ औ।
बा जेरै। सुमफ्रामोन होना बेफोरखौ सुमफ्राम आं थ। थाइजौ। बिनिफ्राय। बायदिसिना अ बायदिसिना। फैहामथायाइनिबो दं आरो।
औ रैनो केन्टिनफोर दंना गैया।
केन्टिं केन्टिं। दं नोंथां।
ओरैनो फोरमायनो हागोन नामा मा मोनो ओरैनो केन्थिं
बै ओ ओरैनो जानाय लोंनाय मोनो आरो। बिदिनो। फरथा, सावमिन। ओमफाय। बायदिसिना जानाय। लोंनाय आरो थान्दा दा गरम बोथोर नालाय। थान्दाबो मोनो आरो।
औ।
अ नोंथां ओ नायनोबो समायना। ओ। बेरायनो बेरायनानै जोबोद मोजां नाङो आरो।
औ।
आरो बरिया बारबो बारो आरो।
मोजां नाङो आरो।
उम हारसिंना लोगो दं सोरबा ओरैनो।
आं दा हारसिंनो दंथ'यो नोंथां।
औ। एकजाम दंमोनबा नोंथांनिया।
अ नोंथां आंना एगजाम दङमोन।
मा साबजेक्ट दंमोन ओरैनो?
दिनै आंनिया इ पि एस होननाय मोनसे साबजेक्ट दङ। दंमोन आरो।
ओं मारै जाखो ओरैनो।
मारै माने दं नोंथां बिदिनो गेजेरावनोसै एसेबांबो मोजां जायाखै आरो। ओ एसेबां। हामा जायाखै बिदिनो गेजेरावनो
औ औ औ।
आंनि एगजाम कलेजनिफ्राय दहायनो फैदों फैनानै ओमफाय दा बेयाव हाबना दं आरो।
ओरैनो सोरबा आलासि दं नामा?
आलासि अ थां आलासि दंनायालाय दङ नोंथां। स्कुलनि सिदा सिदाइ जायो आरो।
औ मा जायो आरो नों सोमोन्दैआव नोंथां?
ओरैनो आब' जायो नोंथां।
अ।
औ आं बिसिनावबो हाबदोंमोन बिसिनाव हाबनानै ओमफ्राय बे कलेजाव हाब हैदों आरो।
औ एरैनो आब'आ निजाना गामिनि?
ओ बिथ' गामिनिनो नोंथां।
औ औ।
बिदिनो खाथिनि आरो न' खाथिनिनो।
औ औ।
सिनायलायो बिदि आरो।
ओम।
बिसिनावबो हाब बाय बिनिफ्राय आरो जायबा नै आं कनफिदेन्स कलेजव दङ नालाय ओ बे कलेज ओ बिसोरनिनो आरो बिसोरनि हानिनो।
औ।
बेनिखाय आं माने बेयाव बेरायनो होनो फाय आं मानेबा फाय फैदोंलै माने एमाव।
औ औ औ।
जागायालाय ओरैबायदि समायना मोजां आरो जागाया।
उम नायनो
औ नोंथां। बेयाव क्लास वाननि फाय टुयेल्भ लासै दङ। ओ इंलिस मिडियाम आरो।
प्राइभेट होनबा न' नोंथां?
प्राइभेट बियो।
औ।
दा बिनि गथ'फोरा थांजोब्बाय बिसिनाबो एगजाम दंमोन। नो बिसिनि गथ'फोराबो गासिबो थां
औ औ हाखो मा होनदों नोंस्रा दा आब'लानि नामा होनदोंमोन नोंथाङा?
अ नोंथां बे हाया बिसोरनिनो
दा फांखो फानदोना ओरैनो बन्दगदोनथदो जेनेबा दा बोसोरनि उमुख बोसोर सारि बोसोर पास बोसोरनि बिदि मायाबाफोर
बेफोरबायदिलाय इदि गैया गैनाया नोंथां। माने बै हाखौ जेरै ओ माहा सिस्टेम ओ बेफोरबायदि रां लायो आरो
औ औ औ
माहा सिस्टेम बायदि रां लायो बेनिफ्राय बेखौ स्कुलखौ एगारना होयो आरो हाखौ डाइरेक्ट फानखायाखै बो आरो बन्दकबो दोनाखै आरो
बोसोराव जेनेबा दा अमुक बोसोराव कालास खालामना होनांगोन आरो
अ अ नोंथां बेफोरबायदिनो आरो थारिख बाय थारिख बेफोरबायदि होनांगौ आरो फैसाखौ
मोजाङानो होनबालाय नोंथां। औ
नोंथाङा ओरैनो दा बहा दङ?
आं नोंथां न'आवनो दङलै नोंथां थांथ'वाखै दा गरमखाय बिफां सायाव जथना दंथ'यो।
औ औ नंगौ नामा नोंथां औ औ
नोंथाङालाय ओरैनो खैथासो बाजोयाव फैगोन बेनिफ्राय न'आव?
आंथ' दा आं दसे थाबावनोसै बेयाव। ओ माने जागा खौ जोबोद मोजां नांदों आरो मौसुमि बार बारनायजों लोगोसे
औ
टाइम खौथ' खोन्थासननो हाया आङो खिन्थु थांगोन आरो आं दायो जाहैयो लासै
औ औ
नोंथाङालाय फैफेरनो मोनदोंना मोनाखै बेयाव
आङो टाउनफोराव थांफेरबाय खिन थु बियो इदि स्कुलाव हाबफेरनो मोनाखै आरो नोंथां ना? माला मालाबा थांनाय जाबा नोंथांनावबो खौरां हरगोन दे खोनसेया आंबो हाबना नायगोन मा रखम नाङो,
औ जागोन दे औ नोंथां, जागोन दे जागोन दे।
नै बेवहायलाय कलेजावलाय ओ जेरै गथ' गोरलै फोरनिफ्राय गोदिरसिम लासै ओ बेलेग बेलेग आरो क्लास रुमआ ओ
दा हस्टेल सस्टेल दं नामा नोंथां ओरिनो थाजानाय जेनेबा दा बाहाय गोदोरफोरा क्लास टुवेल्भ बा इलेभेनफोरा?
बेफोरबायदि औ नोंथां बेफोरबायदि थानायाथ' ओ थानाय ओ बेबस्थायालाय दङ दंनाया। दा किनतु एक्जाम फोरा जोबजोब्बाय नालाय बिनिखायनो बैसोर बैफोर गथ'फोरा माने गावबा गावनि न'आव थांदों आरो नोंथां। जा जिथिया कलेजफोरा खुलिगोन उन फैफिनसिगोन उनाव। दा ओरैनो सासे सानै औ दा सासे सानै दङ
बिसोरनिया।
औ नोंथां एक्जामा माने दिनै जोब्बाय बिनिफ्राय गरम बन्द'खौबो होखाबाय।
गरम बन्द'नि उनावसो होमबा खुला जासिगोन होनबाना?
औ नोथां नंगौ।
नोंथांमोनालाय माब्लाथो होगोन गरम बन्द'खौ कलेजफोराव?
जोंना सानसे एक्जाम दंबावो नोंथां गाबोन एगजाम दङ। ओम बै एगजाम जोब बानो गरम बन्द' होगोन होना, औ गरम मन्द' होना नै आगष्टनि अवान थारिखनिफ्राय क्लास जाफिनगोन आरो।
औ खै मास एरैनो?
बिदिथ' वान मानखौनो होयो होयो नोंथां,
औ औ
उम
नोंथाङालाय ओरैनो खेलाफोर गेलेनो गैलाय ओरैनो खेलाफोर जेनेबा बे जाहैबाय फुट बल भलिबल क्रिकेट बेफोरफोरखौ,
आं गेलेनाया गेलेयो नों थां आं बेफोरनिसाय बांसिन फुटबलखौ मोजां नाङो आरो फुटबलखौनो लि
अ अ नोंथाङा मायाव गेलेयो ओरैनो फुटबलाव?
आं दिफेन्साव गेलेयो नोंथां,
उम औ ओरैनो फुटबलनि बेखावना बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन हागोन,
दे बुंलाय होमबा खनसे,
ओ जेरै, फुटबल गेलेनो फुटबल गेलेनायाव ओ सल्ल'जन मानसि, नांगौ जायो गासै,
औ औ
बै सल' जोनि गेजेराव ओ एगार' जोना, गेलेयो आरो ओमफाय बाखिया साफ सिथिहोनो थायो आरो बिनिफ्राय जे ओ रेफ्रि, थायो उम रेफ्रिया बे फावउल खालामनाय ओमफाय, हेन जानाय, आउद गादायो बेखौ लेब, फ्रिया हमो आरो ओमफाय, टाइम नायनाय, बेफोरखौ बे बेफोरखौ हमो आरो बिदिनो बायदिसिना, प्लेयारफोर लोगो मोनो आरो ओ बेलेग बेलेग जायगा निफ्राय फैनाय ओमफ्राय बेलेग बेलेग मानसि, ओ जेरै बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि मानसिफोरबो दं नालाय बे
अ नों नों नोंथाङा क्लाबाव निजिनि क्लाब दंना गैया ओरैनो?
आंहा निजिनि क्लाब दंनाया दङ, नाथाय बै क्लाबाव मानसिफोरा एसे खम जादों आरो।
क्लाबनि मुंखौ ओरैनो बुंनो हागौ नामा नोंथां?
क्लाबनि मुङालाय जोंनि गामिनिनो बि एस क्लाब होनो आरो।
औ
बे मानसिफोरा एसे खम जानानै दं, बेनिखायनो आं दा बेलेग क्लाबनि जानानै गेलेनो थाङो आरो नोंथां।
औ ओरैनो हायेर सायार गेलेनो थाङा थाङा नोंथाङा लेंबाथाय?
हायार गेलेयनो थाङो थांनाया नोंथां।
औ। एरैनो मायाव मायाव गेल गेलनो थां फेरनो मोनखो नोंथाङा?